औ खोनादो ना
नोंथां
होमबा जोंङो‌ ओ दसे उम बैसागोनि बागै सावरायनोसै नामा
औ नोंथां
औ जोंङो ओ गिबियावनो जोंङो बैसागो होनबाथाय बैसागोनि गोदान बोसोर होननानै मिथिना मोनो बा फोथायो नङा होमबा मालायफोरा गुबुन हारिफोरा जेरै जेनेबा जानुवारिफोरखो बांसिनानो ओ गोदान बोसोर महरै गनायो जोंङो बैसागोखौ गोदान बोसोर महरै गनायनाय जायो आरोना बा फालियो फोरबोखौ जोंनि फोरबोआनो जाबाय बैसागोआ बयनि बे देरसिन होननानै मिथिना मोनो जोंङो फार्टाव‌ नो गिबियावनो जोंनि मोसौ थुखैनाय फोरबोआ फार्सटआवनो फैनाय जायो जोंङो मोसौ थुखै हैनाय होनबाथाय जोंङो फुंङावनो दुगैस्रांनानै जोंङो बा दुगैस्रांनानै ओ बाथौ बा आलारि बाथि फोजोंनानै जोङो मोसौखौ खेवनानै जोङो दैमा बा ओ फुख्रिफोराव लांनानै जोङो ओ थुखैनाय जायो आरोना थुखैनाय जानानै जोङो बायदिसिना पानिलाव जायखो जोङो पानिलाव होनो पानिलाव फानथाव बा बायदिसिनो आ लानानै जोङो ओ माला बानायनाय जायो खैथा मोसौ दङ इसोरनो माला बानायनाय जायो। ओमफ्राय एक्सट्राबो थाखायो। जायखौ जोङो मोसौखौ थुखैनानै जोङो सारनाय जायो ओमफ्राय जोङो मालाखो गांसे गांसे ओ जेनेबा मोनसे मोन जों गानहोनाय जायो आरोना बै मोसौखो ओ बेखौ गानहोनानै जा सारायनि बा ओंखाम संनाय खान थानि हांगारफोर लानानै जोङो। फथा फोननाय जायो जोङो मोसौ जौबो नङा होमबा फथा फोननायजों लोगोसे जोङो ओमफ्राय फथाखौ मानो फनो फोननाय जायो होनबाथाय जोङो ओ जेनेबा जेराव जोङो दुब्लियाव ओ दुनन्दाल होनानै बा गारबोयो। अब्लाना ओ जेबो खैफोद बा मालायफोरनि मोसौआ खहा खालामनो हाया बा जेबो खैफोद जाया होननानै जों फोथायनाय जायो आरोना बे फथाखो ओमफाय जोङो जि खालि मोसौ थुखैनाय जायो ओमफाय इनि हरावनो जोङो एकसथा मैगं थाइगंनि ओ जेनेबा ओ बाजा जानाय जायो होननानै फोथायोबा जानाय जायो। बर'फोरनि गेजेराव जोङो एक्स'था होनबाथायथ' जोङो नागिरनाया हह'स नङा नङा होमबा। जोङो बांसिनानो दिंखिया मेगं बा खिफि बेन्दों। बा न ननि जियानो जाया मानो आलु बा जायखि जाया लगाइ देरनानै जोङो जथा संनानै जानाय जायो आरो ना। बयनिबो नखराव बे एकस था मैगङा संनायखौ खोनानो मोनो जायगा लाना जायगा नङाबो जानो हानाय। ओमफाय जोङो बिनि अखानायै जोङो ओ जेनेबा ओ मानसि खुलुमनायनि हाबाफारि बा फोरबो मोनसे दोङो जोंनिया जाय जोङो ओ। फुङावनो दुगैयो दुगैस्रां लोबस्रां जोङो बाथौखौसो फास खुलुमग्रोयो नालाय। आलारि बाथि फोजोङो बा बावनानै जोङो ओ मानसि गिद गिदिर गोलाव बा आबै आबौ ओमफाय आइ आफा गासैखौबो जोङो खुलुमनानै बोर लानाय जायो ओमफाय जोङो उन्दैफोरनो बोर होनाय जायो। ओमफा जोङो बिनि। ओ बिनि उनाव जोङो गामि गामि बा बैस बैसागो मोसानो थांनाय जायो जेरै ओ हिनजावसाफोरा उम दखना बिदन गोमो गाननानै रेखे रेगां गोजा फालि लानानै ओमफाय जानजिआव ओ आरनाइ गोथां खान खाफ्रानानै जोङो बा खर'आव। ओ बिबार लानानै जोङो मोसानो थांनाय जायो । फाइ हौवाफोरनि ओ। द्रेस होनबाथाय जोङो बांसिनानो गस्ला गुफुरदो गामसा गोथां बा आरनाइ गोथांखौ बांसिनानो लानायखौ नुनो मोनो । ओमफाय इदिनो। खाम जथा सिफ फुं गासैखौबो लानानै जोङो गथ' गथाय बा आदा बिनानाव गासै बो जोङो गामिन गामि रंजानाय बा मोसानाय जायो आरो ना। ओमफाय मोसानायाव जोङो । न'खरखो बा गामिनि न'खराव जेराव मोसायो बोर सासे हनायजों जाहाथे ओ गोदान बोसोरनि माबाखौ रंज जानाय जायो आरो ना दुखुखो गारनानै जोङो सुख खुआव बा ओ दुखु बावनानै जोङो रंजानाय जायो आरो ना ओमफाय जोङो ओ जा मोसानानै फैसा ओ फैसा माइरं मोनो जोङो इखो आरो मोनसे ओ फान सन होननाय जायो बो जायखौ बैसागि माबा फोरबो होननाय जायो। इयाव बाहायनाय जायो जेराव फानस संनाय जायो इफोराव बाहायनाय जायो आरो ना नोंथां मोननिसिम बा बैसागोखौ माबायदि फालियो बा माबायदि बानायो फांसनफोर जायो ना जाया एसे खोनथाहरदो ।
औ जोंनि थिंजाय बिदिनो बैसागु बायखांनानै फानसना गामियावनो जायो आरो गामिनि मान फिद सालियाव गथ'आ‌ बोराइ बुर रै सेंग्रा सिख्ला जौगा बा ज' जानानै बेहायबो रंजानाय थायो बादायलायनाय बायदि खेला बायदि
होमबा आङो नोंथांमोननिखि औ ओ बैसागु होनबाथाय गिबियावनो मानिफ्राय खालामनाय जायोबा मानिफ्राय सुरु जायो जेरै आङो मोसौ थुखैनाय होनबाय नोंथाङा एसे फोरमायहरनो हागोन ना
थुखैनाया जोंनियाबो बिदिनो रायलायो जेरैनि थि हालदै ओ हायजें ओं फानथाव बायदिसिना फानिलाव बेफोरखो खानसे सिगांनो जगार खालामखायो आरो
औ
बेफ्राय ओ
जोङो बेव बाराय फुङावनो हानानै दुगैस्रां-लोबस्रां
खानानै बेखौ मोखौ दिहुनलांखानानै फुख्रिबा दैमायाव दोनथनानै लाबोनानै थुखैहैनानै समाव आरो दोनदाल मोखौ दोनदाल लायो साथि आलारि बाथि लगायो बेनिफ्राय मोखौबो थुखैयो आरो हांगार ओमफ्राय जेनेबा फथा फोनदो फथा दों फथा फोननांगौ जोंनि नेम बे आग्लानि नेमा जोंनिया फथा मोसौनियाव फथा फोननाय मोसौ बेफोर बायसा आरो
औ ओमफाय जेरै बैसागो मोसानाय नोंथांमोननिखै जेनेबा खैदिन मोसानाय जायोबा मोसायोना मोसाया इखौ एसे खोनथा हरनो हागोन ना?
ओ जोंनिथिं साथदिन मोसायो आरो जोंनिथिं ओ एक थारिख नि अखानायनिफ्रायै मोसायो
नोंगो जोङो बांसिनानो ओ सातदिन होनो जेरावबो खोनानो मोनो आरोना सातदिनानो बांसिन मोसानाय जायो होननानै खोनायो नोंगो ना नोंथाङा खोनादों ना औ ओमफ्राय जोङो मोसानायखो बा जेनेबा बैसागो फोरबोखौ जोङो बांसिनानो फालिनाय जायो बा गोसो गोरबोनिफ्राय रंजानाय बा दुखुफोरखौ गारनानै जोङो बावनो नाजायो नङा होमबा?
हो खोनादों नोंथां खोनादों
ओमफ्राय नोंथांमोननिखै जे सेंग्रा सिख्लाफोरा मोसायैया मोसाया
जोंनिथिंजाय सेंग्रा सिख्लाया मोसायो नोंथां।
औ मोसायोना ओमफाय
गथ गथाय सेंग्रा सिख्ला बेफोर बायसा
औ नोंगौ दानि ओ मोनसे बरनि गेजेराव मोनसे सोलायनायखौ दानि जुगाव नुनो मोनो आरो ना माने गोदो गोदायहाय बांसिनानो ओ आखायजों दामनानै खुगाजों खननानै ओ मोसानायखौ नुनो मोनोमोन नाथाय दानि जुगावहाय बांसिनानो बक्स लानानै ओ मोसानायखौ नुनो मोनो आरो ना आं नुनाय बायदिबा बांसि नानो बक्सखौ लानानै मोसानाय जादो। थेवब्लाबो जोंनि हारिनि थाखा खाय मोजां ओ खुगाजोंनो जिखिनि हायो खननानै बा दामनानै मोसानांगौ हो आं सानो मानो होनोबा जोंनि हारिनि आसोल मेनाआ बक्सा नङा जोंनि दामनाय देनायासो नङा होमबा बयबो गामियाव जोंनो हा ओ जोङो हानायखिनिखो सोलोंना लानांगौ ओमफ्राय जोंनि जा बरनि नियम खान्थिफोरखौ फालिलांनांगोन होननानै आं मिजिं थियो आरोना
औ।
ओ बा नोंथांमोननिखि जा दामनानै मोसानाय जायो ना बक्स माने खननानै जायो एसे खोन्थाहरदो
अ सोरनिथिंजायथ दा ओ माबा बक्सजोंबो मोसायोमोन जों थिंजाय ओमफाय दा जोंनि थिं खायफा खायफा गामियाव बक्सजों मोसायो दोनाय जोंनियाव दा बक्स सोहैथवाखै आरो।
औ जोङो मानो होनोब्ला बक्सखौ बांसिनानो बाहायनाङा हानायमानि जोङो सेस्था खालामनांगौ नङा होमबा नङाबा जोंनि ओम बर'नि आसार खान्थि बा नियम खान्थिया लासै लासैनो गोमालांनो हम मोनगोन। जोङो जिखिनि हायो ना जानांगो ओमफ्राय जा जोंनि उन्दै दोङोफोर इसोरनोबो जोङो फोर फोरोंनांगौ होननानै आं सानो
औ। नोंथांमोननिजाय बुक्सजों मोसायो दा दाम दामग्रा देग्राजों
औ जोंनिखिजाया माने ओ खुगाजोंनो खननानै मोसानाय जायो जे जेराव खाम जथा सिफुं सेरजा ओ गावनो दामनाय जायो रायजोनि मानसिया बा हं माने मानसियानो दामनाय दामनानै बा खननानै मोसानाय जायो आरोना दा दालागै बक्सखौ बाहायनाय जायाखै।
औ
होमबा नोंथाङा जोंनि रायलायनायखौ इखिनियावनो दोनथनोसै ना? गोजोननाय थाबाय। औ दे औ दे।